नों खोनादोंना, नोंथां खोनादों ना?
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों मा खालामदों दा नोंथाङा?
आङो बिदिनो जिरायनानै दंथैयो आरोना नोंथां।
दा होमबा आंबो दङ जिरायनानै नोंथां। दा जों होनबा नोंथां एसे आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सावरायनि नामा नोंथां?
अ नोंथां उम अ जागोन।
जोंनाथ' मिथिंगायारि सम्पद होनबा बिफां लाइफां, जिब जुनार बेफोरनो आरोना। दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबा मा माबाफोर बुंनो हागोन नामा? एसे बुंनानै
अ माने ओ मिथिंगायारि सम्फद होनोबा जोंनि आसामआ माने सानथ्र'हायि बिफां लाइफां, दैमा दैसा, बिलो बिलोमा, हाजो हाला बायदिजों बुंफबनाय आरोना नोंथां। ओ मिथिंगायारि नुथायावबो जोबोर समायना होननानै बुङो आरो ना नोंथाङा आसामखौ। बिदिनो आसामाव बायदिसिना रोखोमनि बेसेन गोनां दंफांफोर दंफांफोर मोननाय जायो आरोना नों थां जेरै बायदि साल, सिगु गुन ओ खैरो, गाम्बारि ओ फाख्रि बायदिसिना मोनो आरोना नोंथां बिदिनो फिथाइ थायनाय थाइजौ खान्थाल बायदिसिना दंफांफोरखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां। नोंथांनि न'आव मा मा दंफांफोर दोङो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
जोंहानि न'आवथ' इफोर उम गाम्बारि दङ' इनि फ्राय जोंनिया बे मा होनो मिस्टां थाइजौ खान्थाल बेफोरथ' आरो थाखा गोनानोखा जाग्राफोराथ' आरो ओमफ्राय बिदि बिदिनो बे सिगुन दंफां बेफोरखौ नुनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव दा जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो गाम्बारिफोरखौ गायनाय जायो जोंनियाव बेसेन गोसा दंफां बुंबाथ' बेबोथ' मोनसेयानो दा जोंनि नोंथांमोननि थिं मा मा ओरैनो मा मा बिफां नुनाय जायो
बिदिनो सिगुन मा होनो सोमलि फाख्रि, थाइजौ, खान्थाल बिदिया दङ आरो ना नोंथां ओमफ्राय थालिर, गय, नारेंखल बायदिसिना लाइफांफोर दङ आरो ना नोंथां। जों बेफोर दंफांफोरनिफ्राय गजु बानायना लानो हायो आरोना नोंथां, ओ
टेबोल, सियार, बिसना बेफोरनो आलना बेफोरखौ दा ओ नोंथाङा बे जोंथ' दा मि थिंगायारि सम्पदनि सायाव सावरायदों नालाय दा जोंनियाथ' जिब जुनाराबो गोलैयो।
अ नोंथां
नोंथा हाग्रानि मा-मा जिब जुनार नुफेरखो खोनथानो हागोन नामा नोंथां एसे?
अ माने आंथ' इदि नुनायाव नुफेराखै आरो ना रियेलाव नोंथां। होमबाबो बिदिनो मबाइलफोराव नुबाय आरो ना नोंथां बिदिनो मो
दा जोंनिया
बिदिनो नोंथाङा रियेलाव मा होनो अ मैदेर मैदेर खौ नुबाय आङो।
औ आंथ' आसलियाव नुदों, मैदेर, मै बेनिफ्राय गान्दा, दाउराइ बेनिफ्राय मा होनो बेखौ गोलेर ओमफ्राय बै दैयाव थाग्राया जलस्थि ना मा होनो अमा बायदिया? बेफोरो ओमफ्राय मुफुर बेफोरखौ थ' माने जों सिरियाखाना बा सिरियाखानायाव नुनो मोनो आरोना। थांबाथाय बेफोरखौ दा सेरेखम मोसाफोरखौ बे मोसाखौबो गोबां रोखोमनि नुदों आरो गुफुर बिदिनो जोंनाथ' जाथियाथ' थाखाबायानो
आदा ओम
दा नोंथाङा दा जोंनि ओ ओनसोलाव थानाय खाथि खाथि खाला माबाफोर बिदिनो मुंदांखा बे मा होनो बेखौ हाग्रा माबाफोर जेरै पार्कफोर थायोना
अ जेरैबायदि काजिरङा हाग्रामाया गं थसेयारि गान्दानि थाखाय जोबोद मुंदांखा। आरोना नोंथां बेयाव बायदि रोखोमनि मैफोरबो मोननाय जायो, मोसाफोरबो गासिबो मोदै बायदिसिना जिब जुनारखौ मोननाय जायो आरो ना नों
औ औ औ मोननाय जायो।
आसामाव मोनसे मा होनो मानास होननाय हाग्रामायावबो टाइगारखौ बांसिन मोनो होननानै बुंनाय जायो आरो ना। नोंथां टाइगारनि थाखाय मा होनो मुलुगनाङैनो मुंदांखा आरोना मानास हाग्रामायाबो ओम
आरो बेवहायबो मोननाय जायो जोंनि बे थसे गं थसेआरि गान्दा बेफोरखौ मोननाय जायो औ दा ओमफ्राय जोंनिया मोख्राबो मोननाय जायो खोमा बे
बायदि रोखोमनि मोसा अ सना
सना गामनि मोख्रा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अबे माबा मोन जे खाथि बिदिनो मुंदांखा पार्क दं नामा? हादोरारि नेसनेल पार्क बा ओ नोंथांनि ओनसोलाव खाथि खालाव माबाफोर बिदि नेसनेल पार्कफोर दं नामा?
जोंनि खाथियावथ' गैथ'आनो। खिन्थु मानासा बाय खाथि जायो आरो ना नोंथां बाक्सा। जिल्लायाव गोलैयो ना मानासा।
औ औथ' बाक्सा चिराङाव गोलैयोना बेयोथ'?
थेवबो थांफेरनाय जायाखै आरोना नोंथां।
औ दानिया जों ओमफ्राय माने एसेबां नुनो नागिरदों जिब जुनार जों फुङाव थांबासो नुयो नुबाथाय बेबो मा होनो खाफालनि सायावसो बुंजायो आरोना। खाफाल दंबा नुगोन बेफोरबायदि नाथाय जों गान्दाखौ नुयो आरो गान्दा ओमफ्राय मैखौबो मालाबा माबलाबा आरो दाउराइ बेखौ नुगोन आरो।
औ नोंथां।
एसेबां माने जों नुफेरि जुनारफोरखौ नुनो मोना बेवहाय बारा। एसेबां माने। जोंनि ओरै ओरैजाय मोखांफोरथिं बारा थाया होननाय खोनायो आरो। बबेबा खना ओरैजाय गुबुन साइडथिंजायसो थायो होननाय खोनायो जिब जुनारफोरफोरखौ। बिथिंजाय दा नोंथाङा काजिरङायाव थांफेरबाय नामा नोंथां?
आंथ' थांफेराखै नोंथां नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
आं गोदो माबा स्कुलनि समाव थांदोंमोन।
अ नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन नामा माबादि नुयो?
बेवहाय आं थांनाया गोबावानो जाबाय दा थ' बुहुद सोलायबाय जानो हागौ आरो जों थांनाय टाइमावथ' एसेबां माने दा जेरैयोमोन बेफोरबायदि नङामोन आरो। जोंबो एसेबां बेयाव थांनानै एसेबां जिब जुनारबो नुवाखैमोन माने। बेनो आरो दा जेरै आं खोन्थादों नोंथांनो। मैदेर गान्दा बेफोरखौनो नुनाय जायोमोन आरो। इयुनफोराव स मोनबाथ' थांबावगोनानो।
ओम नोंथां।
दा जोंनियावथ' आसामाव बुहुत मुंदांखा मुंदांखा दङ हाग्रा। नेसनेल पार्क बेफोरबायदि।
उम नोंथाङा ओ मा होनो थालिर बिफांनिफ्राय मा मा मुवा मा मा मा होनो थालिर बिफांखौ जों मा मा खामानियाव बाहायनो हायो। एसे बुंनो हागोन नामा? थालिर थालिर बिफांखौ।
थालिर बिफांखौथ' आङो जानायावल' फिथाइ जानायावल' बाहायो होननाय खोनदों ओमफ्राय आरो बे खारै बानायनायाव बाहायो आरो बे थालिर मादाखौ।
औ आरो जोङो था-थालिर बिलाइखौ बिदिनो फुजायाव बाहायो आरोना नोंथां।
औ औ औ फुजा होनायाव बाहायनाय जायो आरो। एसेबां बिदि मिथिनाय जाया आरोना बेनि बागैल' मिथिगौ एसे।
ओमफ्राय औवा बिफांफोरनिफ्रायबोथ' जोङो बाय सिना गावनि नांगौ मुवा बानायनानै ओ बानायनो हायो आरो ना नोंथां। जेरै बायदि जेखाय खबाय अ'। बायदिसि बानायनानै आजों हेबनाय म न फाननानै जोङो रां खामायनो हायो आरो ना नोंथां।
बेवहाय जों आरो लो बिलाइबो जों बानायनो हायो आरो औवाजों।
नफोर बानायनायावबो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ ननि बेराफोर होनायाव गोदोथ बेफोरनि नआवनो थायोमोन।
औ।
औवानि बेरा होनानै दासो जोंनिया गोदान गोदान ओन ओंखारबाय दानिया थानायानो जाला।
औ ओमफाय मा होनो आसामाव मा मा ना मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
नायाथ जोंनिया बे कमन थायलेण्ड मागुर ना सिंगि बेनिफ्राय मा होनो बेखौ नास्राय गोरि खांख्राइ ना मावा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बुहुद दङ मोनथियि नामफोर मागुरफोरखौ मोननाय जायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा नाफोर मोननाय जायो नामा माबाफोर?
मागुर सिंगिफोरखौनो मोनो आरो ना नों जां आमफ्राय मावा ना फिथिख्रि ना खांख्राइ सिलभार कमल काट बायदि थ सिलभार कमल काट रौ मिरगा नाफोरखौथ दानिया हाखर फोरावनो हेगारो बायनानै फुवान लाखि
फुख्रि फुख्रि बानायनानै औ ओरैनो दंग दैमाफोराव बाराएस मोननाय जाया बेफोर
औ नोंथां औ
दाथ जोंनिया नानि नानि सम नालाय दा दुब्लिफोराव ना मोनसावो
गांजेमाफोर दानियाथ बारा गांजेमाफोरखौबो मोननो थांला ना नोंथां?
सिनायलानो सोरबा सोरबाथ मा गांजेमासो बिदि बुंग्रासो जासिगोन जोंनिया दाथ नोंथांमोननिथिं मा मा ना मोनसावगासिनो दाथ ना मोननायनि सम?
अ मा ना?
बिदिनो सें नाफोरखौनो मोनो बोरिमा फिथिख्रि नाफोरखौनो मावाना फिसा फिसा फैयोना दंगफोराव बेफोरखौनो मोनो आरो ना नोंथां ओमफाय खांख्राइ
औ औ जोंनियाथ गोरि गोरि नास्रायफोरखौ बारा मोन थांलिया जोंनि बेवहाय माने गुबुन जायगायाव थांनानैसो नागिरनो गोनां जायो आरो
औ नोंथां
औ दा मिथिंगायारि सम्पद होनबा थ जोंनिया मानसियाबो बानायनाय दङ आरो मिथिंगानिफ्रायबो मोननाय दङ जों
औ नंगौ उम
दा मानसि बानायनाय सम्पद होनबा नोंथाङा मा माखौ बुंनो सानो जेनेबा मा माखौ?
जेनेबा मानसि बानायनाय होनब्लाथाय जेरै लामा सामा बिलदिं दारिमिन बायदियानो आरोना नोंथां बिदियानो गोग्लैयो ओमफ्राय बायदिसिना आथिखालनि ओ गारि मथर आथिखालाव सोलिनाय ओ मबाइल बायदिसिना कम्पिउटार बायदियानो गोलैयो आरो ना नोंथां उम
दा जोंनियाथ दा सुबुंनिसो ओ सुबुङा दुहुननाय सम्पदखौसो बांसि
अ दा उम
मिथिंगानिफ्रायथ' जों बिफां लाइफांखौबोथ' एसेबां दानफायनो हाया जों।
औ नोंथां।
आबहावानि थाखाय नांगौ जायो।
उम
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बिफां लाइफां मोननाय जायो बांसिन?
दा जोंनि ओनसोलाव बांसिन गाम्बारि, सोमलि फाख्रि साल सिगुनखौथ' बारा मोना ओ औवाफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय थालिर बिफांफोरखौ गय खान्थाल थाइजौफोरखौ नारेंखल बिफांफोरखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
ओ जोंनाथ' बिदिनो समाबो जाबाय मोन। बिथां सावरायै सावरायै दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। दे होमबा ना नोंथां दोनलायदिनिसै औ दे।